औ खोनादों ना नोंथाङा औ खोनादों औ मा खालामगासिनो दङ दायो नोंथाङा? आङो ओरैनो दङ दे नोंथां
औ औ फ्रि नोंथां ।
औ औ ओ बिदिब्ला जोङो मोनसे आयदा लानानै सावरायदिनि नामा । औ ओ जोङो माने आमथिसुवा फोरबो बेखौ लानानै सावरायनो हागोन नामा नोंथाङा ।
औ हागोन नोंथां ।
ओ आमथिसुवायाथ' जोंनि बर'फोरनि माने मोनसे फोरबो आरो बियो । ओ बेनि सोमोन्दै आ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होग्रोनो हागोन नामा आंनो?
औ औ हागोन नोंथां ओ आमथिसुवा एबा काथि फोरबो जायखौ बुंङो
औ औ औ औ जागोन दे
औ गिबियावनो आङो आमथिसुवानि बागै नों थांनो फंनैसो फोरमायथिना होनोसै आमथिसुवा होनोब्ला जोंना बर'नि नो बेबो मोनसे फोरबो होननानै बुंजायो आरो ना नोंथां जोंना आमथिसुआ हाय आसार मासनि स्नि खालार जानाय लोगो लोगो जोंना जायो आरो ना नोंथां ओ जेब्ला जोङो आम-आसार मासनि स्नि खालार सौ फैगोन अब्लाना जोंना ओ आमथि सुवा नाङो होननानै फोथायनाय दङ आरोना थां जोंनि बेखौहाय ओ स्नि जोंना सुवा जायो होननानै फो थायो ओ बेबायदिनोहाय जोङो बे आमथिसुवा दिनखालि जोङो न'खरनि ओ बा न'खरनि बाथौ थानसालि बा मन्दिरफोराव जोङो साथि खाला लगाया बा बेबायदिनो न' बां लिरा ।
औ
होननानै ओ मन्दिरफोराव हाबा आरोना नोंथां जोंनिखि बेबायदि फोथायनाय दोङो । जेब्लाना जोङो आमथिसुवाया बायखांगोन अब्ला जोङो ओ न' बां गासैखौबो लिबस्रां लुस्रां खालामनानै न'खरनि जि बायदिसिना
फोरखौ जोङो
सुखांनानै बेबायदिनो नख'राव ओ फुजा होनाय जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो बुद फ्रसाद ओ लाइजौ लाइ एबा बोथोरनि फार्स्ट थाइजेननाय फिथाइ जों ना आमथिसुवायावहाय जायो नालाय बेनि जाउनाव जोङो बा न'खरनि जोंनि मोदाय मोदायजोफोरनोबो जोङो होनाय जायो आरोना नोंथां जायनि जाहोनावहाय जोङो
बे आमथिसखौ फालियो बेनि उनावहाय जोङो
बेबायदिनो आमथिसुवा फोरबोखौ फालिनाय जायो आरोना नोंथां । ओ जोंना आमथिसुवाखौ ओ जोङो मानि थाखाय जायो होनोब्ला जोङो आमथिसुवाखौ बिमा खामाख्यानि नामावहाय फालिनाय जायो होननानै जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां । नोंथाङा जुदि मिथिखागौ जोंना दा गुवाहाटियाव अम्बुबासि मेला जागासिनो दङों
नोंथाङा थारैनो मिथिखागौ जानांगौ औ औ मिथियो औ बे अम्बुबासि
खौ जोंनिया ओ आइ बिमा खामेयाखौ लानानैनो फुजिनाय जायो बे अमबबासि मेल यावबो आइ बिमा खामायखानि मन्दिरावहाय ओ सानथामालागै बन्द' थायो होननानै आङो नुनो मोनदों जाहाथे बे ओ सानथामाव बे आइ बिमा कामाख्याखौ नायनो मोना दा बा बेनि मन्दिर सिङाव हाबनो मोना होननानै सुबुं फोथायनाय दङ बेखौ लानानै जेनेबा गोबां जायगानिफ्रायनो ओ गुबुन गुबुन जायगा बा नि ओ इण्डियानि बाहेरनिफायनो भारनि बाहेरनिफायबाबो बेनि जोंनि बे अबासि मेलाखौ नायनो फैयोबा आइ बिमा खामेख्याखौ खुलुमनो फैयो आरोना नोंथां
यै दङ जायनि उनाव बेबायदिनोहाय जोङो आमथिसुवायावहाय गोबां फिथाइ सामथायाइबो जानाय जायो आरो ना
औ नोंथाङाबो आंनो फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा नोंथांमोननिखायबो आमसिसुवाखौ
माबोरैहाय फालिनाय जायो?
आमथिसुवाखौथ' जोंहा नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो फालियो आरो ओ आमथिसुवा होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा माने ओ सुवा जानाय बिदि होननानै बुङो बिदिनखालि माने हा जावनो मोना बा न'फोर लिरनो मोना बायदिसिना गासिबो मन्दिरफ्राबो माने इदिन बे आमथिसुवायाव माने बन्द' थाजोबो आरोना बेनिफ्राय ओ बेखौ नोंथां बुंनाय बायदिनो जेरै कामाख्या बिमानि नामावहाय बेखौ फालिनाय जायो ओ जेब्ला ओ कामाख्या बिमाखौ ओ बिनि फिसाया बाननानै लादोंमोन बे समावहाय माने बेखौ सक्र'जों दान माने दानफ्लेनानै माने बिनि थुख्रा थुख्रा पार्ट आ गोलैबोन माने बे जेराव कामाख्या निलाचल हाजोनि जा माने हाजोआव दङ बेयावहाय माने कामाख्या बिमानि माने प्राइभेट पार्टा गोलैदोंमोन होननानै बेखौ जोङो फोथायनाय दं आरो ओ बिनिफ्राय बेयाव माने बै अम्बाबासि समाव माने कामाख्या बिमाखौ जिहेथु ओ सुवा जायो बिदि होननानै जेरै हिनजावफ्रा ओ माहिकिया जायो बेफोरबायदिनो माने ओ कामाख्या बिमा खौबो माने सुवा जायो बिदि होननानै फोथायनाय दं आरो बिनि थाखायनो माने ओ जोंनिया बर'फोराथ' माने बैसोमोथि बिमा होननानै बुङो जायखौ ओ औ बेखौ माने ओ सुवा जायो बिदि होननानै फोथायनानै ओ बेयावहाय माने फालिनाय जायो आरो आमथिसुवाखौ ओ बिनिफ्राय कामाख्या आव थ' अम्बाबासि मेलाया सातदिन जायो आरो बेनिफ्राय बे मन्दिरा माने सातदिन बन्द' थायो बेवहाय ओमफ्राय बेयाव सातदिनखौ जिहेथु माने खुला खालामा आरो मन्दिरखौ ओमफ्राय बेखौ माने गोबां गोजान गोजान जायगा नोंथां बुंनाय बायदिनो गोबां जायगानिफ्राय नायनो फैयो मानसिफ्रा खुलुमनो फैयो ओमफ्राय मोनसे फोथायनाय दङ माने जाहा गोदोनिफ्रायनो कामाख्या बे आमबा बासि समावहाय माने जायखौ जे खौ बियो कामाख्या बिमानाव माने बेखौनो मोनो होननानै माने मानसिफोरनाव मोनसे फोथायनाय दं आरो गोदोनिफ्रायनो औ बिनि थाखायनो माने गोबां गोजान गोजान जायगानिफ्राय ओ गोबां सुबुंफोर सादु फोर मा ओ बिदि फुजारिफोर गोबां बिथांमोनहाबो फैनानै ओ माने खुलुमफैयो माने आरो बिदिनो खाथि खालानि सुबुं फोराबो थाङो गोबाङानो माने ओरैबायदि मानसि जायो माने गोबां मानसि जायो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा गामिफोरावबो बिदि ओ रायजोनि बावसालि बेफोरबायदिफ्राव फुजा बेखौ होनाय जायो जेब्ला सातदिन जायो सातदिननि उनावहाय ओ जोब सातदिन जोबखांबाथाय माने रायजोनि बावउसालियाव फुजाखौ होनाय जायो आरो न'खर न'खरबो होनाय जायो ओ जेब्ला सातदिन जायो अ अब्लानि उनावसो माने न'फोरखौ लिरस्ला लिरस्रांबाय, लिरस्रांनानै ओ बिदिनो माखासे उम खायसे गोदोनि समावथ' माने गोजाम दो दख्लाफोरखौ गारहरना नै गोदान दो दख्ला लायो बेफोरबायदि बुङोमोन आरो नाथाय आथिखालाव माने बिदिखौ एसां बां द्राय नुनो मोनला आरो माने। गोदोनि समावथ' बे हानि दो दख्लाखौ बाहायोमोन नालाय बि बेखायनो बैफोरखौ माने गारहरनानै गोदान लायोमोन आरो ओमफ्राय नाथाय आथिखालावथ' बि दि ओ स्टिलनि बा सिलभारनि बाय सिना बेफोरखौसो बाहायसै नालाय ओमफ्राय बिदि बांद्राय गारहरनाय मानाय बिदिखौ नुला। अब्ला बो गामि ओनसोलाव आथिखालावबो नुयो आरो जेनेबा सियार सियारफ्रानो जा न' बां सियार खामफ्लाय गासिखौबो माने सुस्रां जो जोबनायखौ नुयो आरो ओइदिनखालि जेब्ला सातदिन जायो अब्ला। औ बिनि उनावहाय उम गामियाव फुजा होयो ओमफाय मा होनो जोंनिया मोन माने ने आमथिसुवाखौ लानानै माखासे फोथायनायबो दङ बर'फोरनि गेजेराव। जिहेतु ओ आमथिसुवा समावलायनो औ बिदि माने दंफां लाइफां बा हाग्राफोरखौ दानस्राङोब्लालाय नो थाब रोदोमा माबा रोदोमा बिदि होननानै फोथायनाय दं आरो बिनिखायनो खायसे सुबुंफोरखौ नुयोदि माने हाग्रा बंग्रा बा बारिनि हाग्राफोरखौ ओइदिनखालि माने दा नाय बिदिखौ नुनो मोनो आरो। ओ नोंथांमोननि ओ नोंथांमोननि ओनसोलथिंबो बिदिखौ फोथायोना फोथाया माने बिदि आमतसुवाखौ लानानै माबाफोर फोथायनाय बा सुबुं फोथायनाय दङ नामा बिदि?
औ नोंगौ नोंथां। नोंथां सोंनाय बादिनो जोंनाव आमथिसुवाखौ लानानै ओ बेबायदि सु बुं फोथायनायथ' गैया।नाथाय जोंनाव बेबायदि फोथायनाय दोङो दे बे आमथिसुवा खालि जोङो जे ओ नख'रनि मन्दिर बा गामिनि थानसालि बा गोबां बां मन्दिरफोरा हाय खुलुमनो मोना बिदि होननायखौ जोङो नुनो मोनदों आरोना नोंथां।बेनि अनगायै आङो बेबायदि ओ सुबुं फोथायनायखौथ' आङो नुनो मोनाखै आङो बेबायदिहाय जोंनि बर' समाजाव नुनो मोनबोनाय बेबायदिनो दाय जोङो आमथिसुवानि स्नि खौहाय स्नि दिनखौहाय जोङो बे नख'राव मन्दिरावहाय बा ओ बा न'नि बाथौ थानसालि बा जोङो गोबां गिदिर गिदिर मन्दिरफोराहाय बन्द थायो होननानै आङो बे फोथायनायखौल' नुबोदों आरोना नोंथां।बेबायदिनोहाय जोङो आमथिसुवा जायोबोला ओ बेबायदिनो गामिनि लामाफोरखौहाय बा गामिनि थानसालि नि हाग्राफोरखौहाय बा बारिनि हाग्राफोरखौहाय दानस्रांनायखौ ओ नुनो मोनो बेयाव जोंहा फोथायनाय दोङो दे बे दिन आमथिसुवा खालि जोङो बे हाग्रा बंग्राराखौ दानबोला बे हाग्रा बंग्रायाबो जेन बारा जौ फिना होननायखौ आङो फोथायनायदों आरोना नोंथां।मानोबा जो होनोब्ला बेयाव दानोब्लालायनो हाग्रा बंग्रायाबो सुवा जायोनानै फोथायनाय दोङो आरोना नोंथां। बेनिखायनो जोङो आमथिसुवा खान सानखालि गामिनि लामाखौहाय बा गामिनि जिं जिङाव हाग्रा था
औ। ओ नोंगौ जोंनिथिंबो बिदिनो आरो औ। जायो जोंनियावबो बिदि ओ फिथाइ सामथाइ जायो। बे आमथिसुवा समावथ' जोंहा खान्थाल थाइजौ बेफोरबायदिबोबो मोननाय बिनि बोथोरखा नालाय। ओ बिनिफ्राय बे थाइजौ खान्थाल बायदिसिनाखौ बयबो ओ नख'र नख'रबो जालाय लायो। बिनि फ्राय आरो गामिनि थानसालि फ्राव, बिदि फुजाफोराव बयबो जमा माने लाबोलायनानै जाफैयो आरो ओमफ्राय ओमफ्राय खायसे खायसेनियाव माने सोर नि नख'राव मा फिथाइ सामथाइ दं बेफोरखौ जोंनिया माने गासिबो लाबोलायनानै जमाहै माने रायजोयैनो जायो बेफोरबायदि नेम दङ आरो औ। बेफोरबायदिनो जोंनियावबो आमथिसुवाखौ लानानै माखासे फोथायनाय बेयो दङ जेरै ओ आमथिसुवा समावहाय हाफोरखौ जावनो मोना जावब्ला माने बैसम'थि बिमाया रागा जोङो बेफोरबायदि होननाय बेफोरबायदि दं आरो फोथायनाय बेफोरखौनो ओ माने बेफोरो गोदोनिफ्रायनो आबै आबौनि समनिफ्रायनो माने खुगा खुगा सोलिबोनाय नालाय दासिमबो बेयो जोंनि गेजेराव माने सोलिनानै दं आरो बेखौनो माने सुवा जायो होननानै साननानै माने हाफोरखौबो जावा औ मन्दिर खुलुमा आलारि लगायनो मोना बिदि गोबां साननाय आरो फोथायनाय बेफोरबायदि दङ आरो जोंनि गेजेराव जेनबा बर'फोरनि गेजेराव आरो जोंहा समाबो जाबायदां नोंथां बिदिब्ला ओ बे टपिकखौ बेयावनो दोनथ' जासिगोन नामा औ
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांजों सावरायनानै गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनैखौ मिन्थिनो मोननानै
नानै गोजोननाय बहरबाय आं नोंथांनिसिम औ आंबो नोंथांनिफ्राय आं मिथियै माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिनानै जोबोद गोजोन नाय मोनबाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो औ दे बिदिब्ला